हेल'
औ
खो- खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
औ होमबा नोंथां जोङो दा मानि सायाव सावरायदों होमबा नोंथां नोंथाङानो एसे खोन्थादो।
औ जोङो दाउ अमा बर'फोरा बोरैहाय दाउ अमा फिसिनानै जिउ खुङो बेनि सोमोन्दै सावरायनोसै नोंथां।
औ जागोन दे नोंथांजों।
औ होमब्ला जागायदिनो नामा नोंथां?
औ दे नोंथाङानो होमबा जागायग्रोदो दे
औ जोङो बर'फोरा दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बर'फोरा दाउ अमा फिसिबोनायखौ जोङो नुदों। आरो आथिखालावबो जों बर'फोरा दाउ अमाखौ फिसियो जेब्ला जों बर'फ्रा ओ न'खर गामि आरो समाज दानो रोंदों। बै समनिफ्रायनो बर'फ्रा ओ दाउ अमा बोरमा बिदिनो फिसिनानै जोङो जिउ खुंबोनायखौ जों गोदो गोदायनिफ्रायनो नुदों आरो आ आथिखालावबो जोंनि बर'फ्रा दाउफोरखौ जोङो अमाफोरखौ जोङो फिसियो। आरो जों दाउ अमाखौ जोङो ओ आथिखालाव जोङो गोनोखो आदबजों जों फिसिनायखौबो नुयो जायनि थाखाय जों दिनै ओ दाना होनानै जों दाउफोरखौ जोङो थाब फेदेरनानै फाननायखौ जों नुयो आरो जुदि जोङो लकेल दाउनि अनगायैबो जोङो फार्म खालामनानै जेरै बयलार फार्म लोगोसे लकेल दाउखौबो लोगोसे कयलारफोरखौबो जोङो फार्म बानायनानै जोङो फिसिनानै रां खामायनो हायो आरो नों थां बिदिनो जोङो दाउफोरखौ जों फिसिनो हायो आरो आथिखालाव जोङो लकेल दाउनि दामा जोबोर बांबाय बाजौनिफ्राय बाजौ ब्रै बाजौ बाजि गाहाम बिदिनो जोङो किल'आव फाननो हायो आरो। अब्ला जोङो बेखौ जोङो जों बर'फ्रा दाव जायो नाथाय जों जानायनि थाखायल' जोङो फिसिया जोङो मालाबा जोङो जोंनि न'खराव रां नांगौ जादोंब्ला बा गथ' गथाइ फोरनो माबा माबिफोर बायना होनो गोसो जायोब्ला रां आखाइयाव खम थायोब्ला जोङो दाउ बोरमा अमाफोरखौबो जों फाननानै रां मोनो आरो बै रांखौनो जोङो खरसा जानाय लोगोसे न'खरनि गथ' गथ' गथायफोरनोबो होनो हानाय जायो आरो थिग बिदिनो जोङो अमाफोरखौबो जों फिसियो बर'फोरा अमाखौ जोङो गोबां न'खरफ्रोमबो जोङो दिनैनि जुगाव जोङो दिनैनि समावबो जों नुयो जेरै ओ न'खर न'खर जोङो फिसियो आरो जोङो दाउ अमाखौ जों फिसिनोब्ला जोंनो गुन्दैनि गोनांथि जायो आरो जेब्ला जोंनि माइ हाखां माइ सौनाय माइ माइरं सौखांनाय माइनिफ्राय जाय गुन्दै गयो गुन्द्रि बेखौनो जोङो गुन्दैखौ जोङो अमानो होनाय जायो आरो आरो बेजों लोगोसे जों अमाखौ थास' बिदिनो थास' रुनाय हाग्रानि थास'फोरखौ हानानै जों रुनाय। बेफोरजों जोङो मिलायनानै जों गुन्दियाव मिलायनानै जोङो अमानो आदार हिसाबै जों होनाय जायो आरो। बिदिनो जों अमाखौ जोङो गु दान जि दान फिसिनानै जोङो जेब्लासिम बियो जिदाइन रोजा नैजिबा रोजा दाम गिदिर जायो अब्ला जों बेखौ फानो। फाननो हरनाय जायो बेफारिनियाव। अब्ला बैफोरनिफ्रायबो जोङो रां नांगौ रोखोमनि रां मोनो आरो आथिखालाव जोंनि ओनसोलावहाय जाय फिगिरि बिथांमोनहा बुन्दि अमाखौ बांसिन फिसियो मानोना बुन्दि फिसाखौ नोङो फिसा आजै होनानै जुदि नोङो ओम फेदेरनानै फाननो हायोब्ला जेरै मासे बुन्दि अमाया खमैबो दाइनथा फिसा बा जिथा फिसा मोनगोन। अब्ला नों बेखौ बा रोजा बा ब्रै रोजायाव फानोब्ला नोङो दाइन रोजा दाइनथा जुदि फिसा मोनोब्ला ब्रै रोजायाव फाननो हबा नोङो खमैबो थामजिनै रां मोन थामजिनै रोजा रां मोनगोन। आरो नोङो जिथा अमा फिसा दबा बिदिनो नोङो ब्रै रोजा बा रोजायाव फाननो हादोंोबाथ' नोङो ब बाज जि रोजा नोङो मोनगोन आरो। बेफोरो जोंनि थाखाय जोबोर मोजां आरो जोङो सरासनस्रायै जोङो गासैबो मानसिफ्रानो जोङो दिनै अमा फिसियो। आरो लोगोसे जायफोरा एसे एनै रां बारा दं बिथांमोना फार्म खालामनानैबो जेरै अमा फिसाखौ जों फियो जेरै जिथा नैजिथा बाजिथा बिदिनो सेजौथा बिदिनो गिदोर गिदिर फार्म जायफ ओम फार्म दङ बिथांमोनहा बेफोरखौ फिसिनायखौबो जों नुयो आरो नोंथां। अब्ला आं मिथिनो लुबैदों नों थांमोननि ओनसोलावहाय दाउ अमाखौ बोरैहाय फिसियो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथाङा माखासेफोरखौ फोरमायलां थाबाय थिग बेबायदिनो जोंनियावबो माने जोङो बुंनो थाङोब्ला आ बर'फोरा बा बर' न'खराव माने जेब्लानिफ्राय जों संसार जानो रोंबोदों अब्लानिफ्रायनो जोङो बै दाउ अमा आ बेफोरबायदि हांसोफोरखौ जोङो फिसिफानो लों रोंबोदों। थिग बेबायदिनो माखासे समाव जोङो बेफोरबायदि दाउ अमा बा मोसौफोरखौबो जों फिसिनानै आ फाननानै गावनि जिउखौ खुंनायाव माने गोबां बा न'खरनि रां रुफा नांगौनि बा आंखालनि आंखाल सुफुंनायाव माने गोबां बेफोरजोंनो मदद मोननो हादों आरो। जोंनि ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव दाउ हांसो बोरमा आरो अमा माने मोसौ बेफोर मोनबा जिरादखौ बा जिब जुनार दाउफोरखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो मोसौआवबो जों गोबां फिसिनाय नुयो। आथिखालाव बा गोदोआवबो जोङो गोदोआव जोङो मैसो फोरबो फिसिनाय नुयोमोन माने गोदो समावहा जोंहा गोबां माने जायगाफोर दङमोन मोसौ गमनो थाखाय बा मोसौखौ दोनदाल होनो थाखाय बेबायदिनो उदां माने फोथारफोर गोबां दङ'मोन नुनो मोनोमोन बेफोरबायदि जायगाफोर थानायनि थाखायनो जोङो मोसौ मैसो गोबां माने बुरजा बुरजा लानानै जोङो फिसिनोनो हायोमोन। बा जोङो गुमनानै बिसोर खौ ओ लाबथिखो फेदेरनो फोलावनो हायोमोन। बेबायदिनो जोङो ओमफ्राय बे मोस सौजोंनो जोङो आरो ओमफ्राय हालेवनानै आबादबो मावोमोन। थि आ बेबायदिनो ओ बेफोरखौ फाननानैबो गोबां फैसा रां मोनोमोन। अ नाथाय आथिखालाव जोङो बे गोबां बेबायदि मोसौखौ उदाङै हगारनानै बा ओ बा बायजोआव दोनदाल होनानै फोथारफोराव दोनदाल होनानै जोङो फिसिनो हानाया गोब्राब जाबाय मानोना जायगाफोरा खमायलांबाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव बिनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदि फिसिनाया गोब्राब जायोसै थेवबो जोङो माफा मानै न'आव फिसिनायखौ जोङो नुनो मोनो। उम ओ जोङो बांसिनै आथिखालाव नोजोर होयोब्ला ओ बिदि हालेवनो थाखाय जों हालुवा मोसौफोर फिसिनायखौ नुनो मोनला खालि ओ गाइखेर मोननाय ओ बा मोसौ गायफोरखौल' फिसियोसै गाइखेर जानो थाखाय
औ।
ओहो जोङो मोसौ फिसिनायखौ नुनो मोनो बेनिफ्राय जोङो बेनि फिसाफोरा देरोब्लाब ओ फिसा जानानै जुदि देरोब्ला अब्लानिया जों बि फिसाफोरखौ फानना फानहरो आरो फाननानै बिनिफ्राय जों गोबां ओ रां मोननो हायो माने आथिखालावथ' जों मोसौ होनो मोसौफ्रा गोब बां दाम जाबाय नैजि रोजा बा जोङो फिसायावनो नैजि रोजा थामजि रोजा मोनो जुदि गिदिर ओ बलद जोङो फेदेरनो हायोब्ला ओ बाजि रोजा स्निजि रोजाहा सिमा जों मोननो हायो मासे मोस बेफोरबायदि
नंगौ नोंथां।
ओ फिसिखायो थिग बेबायदिनो अमाखौ जोङो मोननै रोखोमै फिसियो आरो ओ बुन्दा आरो बुन्दि जोङो बुन्दाखौ बांसिन समाव जोङो खासि खालामनानै फिसियो फासि खालामनानै बेखौ जोङो स्नि ओ दाइन गु बेबायदिनो ओ दानसो बा जोङो बोसोरसेसिम फालिनानै ओ फिसिनानै जोङो बेखौ फाननानै हरो आरो जोङो बाजार हाथाइफोराव बा बेफारिफोरनो जोङो फानो बेनिफ्राय जों रां मोननो हायो बा जोङो मालाबा समाव फुजा ओ जोंनि माखासे बिदिनो जानाय लोंनाय फोरबोबो थायो जेरै मागो बैसागो बैफोर बैफोराव जोङो जानो थाखायबो जों न'आवनो अमाफोरखौ फिसिनानै लायो आरो बेफोरबायदि उम ओमफाय जों आरो अमा बुन्दि जोङो फिसियो बे अमा बुन्दिखौ जोङो बांसिन नो फिसिनो फिनायखौ नुनो मोनो बा जोङो बेफोरनि सायाव बांसिन नोजोर होनायखौ नुनो मोनो आरो। मानोना औ अमा बुन्दि फिसियोब्ला जोंहा मुलाम्फाया बांसिन ओ जेरै जोङो बेखौ फिसा आजाय होयोब्ला जोङो बोसोराव फिसो खननै फिसा मोननो हायो। बेफोरबायदि जोङो फिसा आजाय होनानै फिसाखौ फानोब्ला ओ गोबां रां मोननो हायो आथिखालावथ' जोङो बेवफोर अमा फिसाफोरनि दामखौ जोङो ओ नुनो मोनो जे थामरोजा निफ्राय लानानै जोङो बा रोजासिमहालागै औ मोननायखौ जों नुनो मोनो। जोङो जेरै ओ से दान खावसे बा नै दाननि गेजेरावनो जोङो बे बेबायदि जोङो थाम रोजानिफ्राय बा रोजानि गेजेराव जोङो मोननो हायो बे अमा फिसाफोरखौ बेनि थाखायनो जों अमा बुनदि बेखौ फिसिनानै फिसा आजायनानै जोङो ओ फानो आरो फाननानै गोबां रां मुलाम्फा मोननायनि थाखायनो ओमफाय दाउ अमाखौबोथ' जोङो फिसियो ओ दाउ हांसोफोरखौबो जोङो फिसियो मानोना जोंनि बर' न'खर फोरा बांसिन ओ दैमा गामिफोरजों बा न'खरफोरजों माने सेरजों माने दैमाफोर बोहैनाय बा फुख्रिफोर गोबां थायो बैफोर फुख्रिफोरावनो जोङो ओ हांसोखौ फिसिनो हायो आरो जोङो माने बे बेफोरबायदि दै थायोब्ला हां-हांसो फिसिनाया जोबोद
औ नंगौ नोंथां औ नोंगौ नोंथाङा दाउ अमा फिसिनायजों लोगोसे हांसोखौ बोरैहाय फिसियो बिनि सोमोन्दै गुवारै फोरमायना होबाय जोङो हांसोखौ जोङो गोदोर फुख्रियाव जोङो फिसिनो हायो जेरै बैसां बानायनानै अब्ला बै बैसांनि उनाव जोङो ना फिसिनाय बेफोरो जोंनि गुन्दै खिखौ जोङो बे हांसोरनि खिखौ जायो आरो बिनि थाखाय जोङो फुख्रि गिदिर थायोब्ला जोङो दाउफोरखौ मा स'रि बेखौ जोङो फिसिनानै जोङो फेदेरनो हायो आरो जेनेबा जायखौ खौ जोङो गोरलैयैनो नायाबो आदारखौ मोनजागोन बा गुन्दै खि खेव जायोब्ला बिदिनो जोंहाबो आरो गोबां खोथाखौ जोङो रायलायनानै जोङो हागोन बिदिनो अ अब्ला जोङो नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोर गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे समाव अ नोंथाङा बेसेन गोसा समखौ दसे होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर बावहरनाय थाबाय गोजोनथों नोंथां
औ गोजोन्थों